हेल' खोनादोंनाा औ खोनादों
नोंथांनि हरनायनि गुबै आयदाया मामोन
औ नोंथाङा आं नों नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै हरदों ओ आयदा आयदा होनो। ब्ला ओ बर'फोरा बायदिसिना माने गावनि आंगो गाननाय जोमनाय जेरै दोरोङारि गाननाय जोमनायफोर दङ बैफोर गान्नाय जोमनायनि सायाव जोङो माबायदि जिखौ ओ दानानै लायोबा मा बबेनिफ्राय जों बेखौ दि हुनो आरो माबायदि माबायदि जोङो रोखोमनि दानानै गानो। बा मा रोखोमै जोङो बाहायो बांसिन बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो थाखायनो नोंथांनाव माने हरनाय जादों आरो।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ जों दानाय लुनाय गाननाय जोमनायाथ' जोंनि बर'नि ओ एंगार हायै बेयो जोंनि आखाइनि हाबा नङा होमबा जोङो दानाय लुनायजोंबो जों दिनै गाव गावनि न'खर सुंथानो हायो जेरै जि दानानै जेनेबा जोङो गोबां मार्केट बाजारावबो फाननो हायो आरो जिया जोंनि मोनसे हारिमु नङा होमबा जेरै बर'फोरा द दख'ना गाननानै जेनेबा लांगा दखना बा थग्रं दख'ना थिग बिदिनो हौवासाफोराबो गामस गामसा द गामसा गानो। फालि लायो जेरै हाजो आगर दिंखिया बिबार आगर बिदिनो दाउसा मो फा फार फारौ आगर दाउसा मोख्रेब बिदिनो गोबां आगरखौ जोङो बर'फ्रा बेयो जोंनि गानग्रा जियाव सेबखांना होनाय जायो आरो माने दिखांनानै आगर एरनाय जायो आरो आगराथ' जोङो गोबां आगर दं जेनबा ज जों जोङो मानि सान बिबारनि आगर ओ बिदिनो गलाबनिबो आगर बनायनानै जोङो बर'फ दायो बिदिनो ओ
मा होनना बुंगोन हाजो आगरखौबो जों दायो नङा ओमबा नोंथां बिदिनो जों गोबां आगरखौ जों जोंनि गानग्रा जिफोराव बेरखांहोनाय जायो आरो जोङो जि दानाया जोंनि मोनसे कालसारखा बियो जोङो बर'फ्रा गाव गायनि गाननाय जि जोमखौ जोङो गावनो दानानै लायो गोदोथ' जोङो बिदि नांगौ रोखोमनि सला आरिखौनो जों मोनामोन गोदो जोङो लान्थिसो बांसिन थायोमोन गोजां बोथोरावबो जोङो उल हि जोमनानैनो थायोमोन। सला जेकेटफोरखौ जोङो गानबोनो नो मोनदिया बै समाव जोङो उन्दै समाव। दासो जों दिनै जौ जौगानायनि गेजेरजों दिनै लंपेनट सला दिनै जों नांगौ रोखमनि जोङो गुदुं जि जोमनो मोनो गोदोथ' जोङो न'आव दानाय उल हि जायखौ होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां? एसे गोदोर गोदोर बिनि खुन्दुंङा बेखौ जों जि दायोमोन आरो जों बेखौनो जोमनानै जोङो उन्दुनाय जायोमोन आरो आरो गोदो जोङो नांगो रोखोम गुदुं जि जों देहायाव खोबनानै लानो रोङामोन एबा बायनो लानो हायामोन जों रांखान्थि हालोदा जोबोर ओ खमायनायनि थाखाय जों बायना लानो जोङो हायामोन आरो आथिखालाव जों गोबां मानसिफोरा दिनै गुदुं गुदुं जि जोङो देहाखौ खोबथेनानै थाखाय गुदुं गुदुं जि दिनै बानायखौ नुबाय जोंङो। गुबुननिफ्राय फैनायखो जोङो दिनै गानो नाथाय बर' फ्रा गाव गावनि हारिमु हिसाबै जोङो दख'नाफोरखौ जोङो गामसाफोरखौ गावनो दानानै लायोमोन जों गोदोबो नुबोदो आइमोन जोंनि आब' बिब'मोना जेरै बिदिनो जि दाबोनायखौ नुदों नाथाय आथिखालाव जोबोर खमायलांनो हमबाय जोंनि जि जोम दानाया आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोल ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो सान खुन्थाखौनो दिनै नागिरनानै मोननो थांनाय नङा। जोंनि गामि गामियाव जोङो ओ गोदोथ' न'खर फ्रोमबो जों साल खुन्थाखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो जिखौनो दाला।
अब्ला जोंनि आर्ट कालसारखौ जोङो जुदि जोंनि आखाइनि हारिमुखौ जुदि जों गावनो लाखिनो हायाबा हमथानो जों बर' हारिया उनाव गिख्रंथाव महर लागोन होननानै आं सानो आरो दिनै बाहेरानिफ्राय फायनाय दिनै गुदुं जि होन होन जेरै दख'नायानो होन दिनै गुबुन वेस्ट बेंगल फोरनिफ्राय फाय नाय कलकाताफोरनिफ्राय फैनाय द्रेसखौसो जों दिनै बर'फोरा गानो अब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाहायाव थांगोन आरो मानोना बिसोरनि द्रेस दा जेरै पसिस हाजार त्रिस हाजार पन्सास हाजारसिम लांगा दख'नानि दामा जुदि जायोब्ला अब्ला जोंनि प्रपार्टि जोंनि बिसोरो रांफोरखौथ' बिसोर लुथिनानै लांजोबगोन नङा होमबा जेराव लांगा दख'ना जानोब्ला जेरै तिन किल' सारि किल'नि जेरै जि नांगौ तिनिल सारखौ सलिनि जियावनो जुदि पन्सास हाजार जुदि बिस हाजार पसिस हाजार जुदि रांनि बेसेनि दाम जायोब्ला अब्ला जोंनि आल्टिमेटलि जोंनि रांखावथि या जेरैबो गाहायाव थांगोन आरो बेखौ जोङो हमथानो हानांगोन अब्ला नोंथाङा मा होनो सानो दे नोंथाङा बोरैहाय जोङो जोंनि दानाय लुनायखौ जों बोरैहाय थानो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जोंनि दानाय लुनाय होनोबा जोङो गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो जोङो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो दानानै लाबोदों बर' आइजोफोरा थिग बेबायदिनो जोङ माने हौवाफोरनोबो दानानै होबोदों थिग बेबायदिनो जोङो माखासे मानि मिथिंगानिफ्रायबो जोङो बुथुमनानै गाबगानाय बा जोङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे ओ बिफां बिलाइफोरजों जों बै एम्फौखौ माने जा इन्दि एम्फौ बे ओ लाथा एम्फौखौ जोङो ब इन्दि बिलाइफोरजों ब खार' खान्दाय बा थासमनि बेफोर बिलाइफोर होनानै जोङो एम्फौ फिसिनानै बै ओ लाथा एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं बानायनानै जोङो बेफोर गान्नाय जोमनाय जेरै द खना जोमग्रााज जि इन्दिनि जोमग्रााजि बायदिसिना जोङो बाय दानानै गानजेनायखौ जोङो लुबोैदों बा नुनो मोनो। बेफोरनि बेफोरनि गेजेराव जोङो माखासे जेरै दखना ओ उम इन्दि जि बिनि उनाव जोंनो गामसाफोरखौबो जोंनो बिदिनो दायोमोन माखासे सुबुंफोरनिफ्राय आरो बिनि उनाव जोङो माखा माखासे दायो बैफोर इन्दि खुन्दुंफोरखौ जोङो इन्दि खुन्दुंखौ मोननो एसे थान जाबाय बा खमायबोबाय जाय माने गोबां आरो बियो मानोना बेसेन गोसा जाहैबाय बिनि थाखायनो जोङो बाजाराव मोन नाय माखासे खुन्दुंफोरखौ जोङो बायनानै ओ दख'ना बा गामसा बेफोरखौ जों दानायखौ नुनो मोनोसै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आरो मोनसे ओ जोंनिनो बर'फोरनि मोनसे सिनायथि गोनां आर'नाइ जायखौ जोङो नुब्लानो जोङो बर'नि बर' हारिनि बा बर'फोरनि होननानै जोंङो सिनायनो हायो बा गुबुनफोराबो जोंखौ सिनायो मोन आर'नाइखौबो बे बर' हिनजाव फोरानो बायदि रोखोमनि हाजो आगर माबा ओ बायदिना आगर होनानै दानानै समायना माने बायदि गाब समायना रमायना दानानै जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोनो द बे थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालावबो
नोंथाङा आगरफोरनि सायाव एसे बुंनो आरोना जेरै बे बर'फ्रा मा मा आगरखौ दानानै जेनेबा सेबखांनाय जायो। जोंनि गानग्रा जि जोमाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंखां आगरखौबो बिदिनोओ जोंनाव आं माने गोसोआव बिदिबा माखासे मोननैसो गोसोआव दङ जेरै हाजो हाजो आगर बैग्रि बिबार दिंखिया आगर फारौ मेगन बिनि उनावहाय जोङो दावथु बद' बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि बिबारफोर दङ। आगरफोर जाय आगर फोरखो माने समायना रमायनाय बर' आइजो गावनि आखायजों बानायनानै एनानै माने गावजोंनो दखनायाव गानोमोन भिडिय'ल' जों हौवाफोर हौवाफोरनो गामसा बा लाग्रा फालि खर' खर' खानाय फालि बेफोरबायदि ओ जिफोरखौ दानानै होयोमोन आरो बायदिसिना बेफोर आगरखौ जों।
औ
ओमफ्राय ओ औ नों नोंथांमोननिथिं बेबायदि माने आथिखालावबो ओ मानि आथिखालाव जोङो बफोरखौ जोङो माने फालांगियारि खान्थियाव जों मावनायखौ नुनो मोनो। मोना नोंथांमोननिथिं दि गाननाय जोमनायनि बेलायाव
थाङा सैथो खौनो सोंदों जोंनि साइदआवबो जेनेबा आथिखालाव जोङो जि दानानै ओ सासे सानैया बिदिनो फालांगि खालामदों आरो गुबुननिफ्राय बायखांना लाबोदों जेरै नोंथां रोङियानिफ्राय टंलानिफ्राय बिदिनो उदालगुरिनिफ्राय बिदि हलसेल रेटआव लाना फैनानै बिदिनोख माने दानानै फान फाननायखौथ' गोबोर खम नुबाय। नाथाय गुबुननिफ्राय लाना फैनायखौबो जोङो फाननायखौ नुदों आरो बेयो साप्लाइ नङा। बि कलकता ब माबेनि वेस्ट बेंगलनि बियो साप्लाइ नङा बेयो जोंनि आखाइजोंनो दानाय माने बेखौ बिसोरो बायखांनानै लाना फैनानै जों फानो दिनै दिनै आर'नाइनि दामाबो दिनै एक्स' बिसनि थाखानिफ्राय जोङो पन्द्रस' पसिस' तिन हाजार सिम दङ नङा होमबा जायखौ इन्दिजों बनायनाय ओ आर'नाइ बेफोरो राङा बा रोजासिम स्नि रोजासिम दङ आरो जायखौ दङो इन्दि जों बानायो आरो बिनो बिदिनो जोङो आर'नाइखौ जोङो सिमपोल आर'नाइखौ जोङो जायखौ जोङो दिंखिया होननानै बुङो नङा होमबा। दिंखिया आग'रफोरा जेरै बुहुत खम माने एकस' फोरावनो जोङो हलसेल रेटाव मोनो आरो जेरै देरस' आरायस' बिदिनो गोबां बिदि राङाव जोङो फाननायखौ नुयो मार्केट लेभेलाव। आरो जोङो आर'नाइया जोंनि सनमान गोनां जेखौ जोङो सोरखौबा नोङो मान मान जेनेबा मान गोनां सोरखौबा ओ सोरबा देरहासारनाय बा सोरखौबा मान होनाय समावबो जोङो आर'नाइफोरखौ जोङो गानहोनाय जायो आरो मानोना आर'नाइया जोंनि बर'निनो सिनायथि। बियो नैरोजा नैजिबा मायथायाइयावबो बियो जि आइ टि मोनबाय जायजों जोङो बर'फोरााद आर'नाइ लायो बेखौ बर'फ्रा गावनि आखाइजोंनो दानानै दिनै गानो बियो मोनसे रोखा सिनायथि जाबाय आरो।
औ
बिदिनो दख'नायाबो जोंनि जेनेबा गावनो दानानै मोनदों बेखौबो आइजोफोरा गानो। बेबो जि आइटेम मोनबाय जेनेबा दख'नाखौदि बर'फ्रा लांगा दख'नाफोर दिदिनो बर'फ्रा गावगायनो दानानै गानो बे मोनस से जोंनि सिनायथि जाबाय आरो बुहुम दरबाराव दिनै जोंङो बर'फ्रा ओ सिनायथि जाबाय थिग बिदिनो जोङो जोंनि दानाय लुनाय हारिमुखौ जों लाखिनांगोन अब्लासो जोङो बर'खौ बर' हारिखौबो जों बुहुमाव ओ गेरेमसा महर दानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबथ'नसै नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।